नोंथां
औ औ नोंथाङां आं फ्रियैनो दंथ'योमोन
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां फ्रिबा
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनोसो दोनथ'खायो सावरायलायनो हागोन नोंथां
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय मबाइल फन एबा बर'आव जों जानबुं होननानै बुङो नङा होनबा नोंथां दा बे जानबुं एबा मबाइल फननि सायावहाय सावरायलायनोसै नोंबा
औ जागोन नोंथां जागोन नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो औ
जागोन नोंथां होमबालाय जिहेतु जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा दानि जुग बेहाय मबाइल फन एबा जानबुंङा माखौ होनो जानबुङा जाहैबाय बाय मोनसे आगजु
नोंगौ नोंथां
जायखौ इंराजियाव दिभाइस होननानै बुङो आरो
औ
आगजु एबा दाजेमबो बुंनांगोन जों जिहेतु बे मोनसे मेचिन जायनि गेजेरजों जोङो मोनसेयाव जायगायाव थानाय सुबुंजों गुबुन मोनसे जायगायाव थानाय सुबुंजों एखे समावनो जोङो डाइरेक्ट खाथियाव दंबायदि रायज्लायबाय थायो थानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेनो जाहैबाय मबाइल फन एबा जानबुं आरो औ दा मबाइल फन एबा जानबुङा माब्रै जोनोम जाखो जों बेखौ एसे गोथौयै साननानै नायहरोबा नुहुरो नङा होमबा गोदोनि दिनावहाय जोङो खोनायोमोन टेलिफन टेलिफन होनबाय थानाय दा बे टेलिफन दिहुनगिरि जों खोनायो बे आलेक्जेन्डार ग्राहाम औ बेल बिथाङानो बे मबाइलखौ दिहुनदों होननानै जों खोनायो आरो नंगौना नङा आं नामा गोरोन्थि बो जादों जानो हागौ खारन मोजाङै फरायसंनाय जायाखै नालाय दा बिदि सासे साइनटिस्त मोन आरो बियो दिहुनदोंमोन जाहैबाय बे मबाइलखौ।
औ नंगौ।
औ माबाखौ मबाइल नङा ओ माबाखौ टेलिफनखौ आरो बै समाव।
औ औ
औ आरोबाव बेनिफ्राय गोदोनि सिगाङावथ' जों मिथिखायो मबाइल गैयै समाव। बाहाय ओ जोंना खौरां हरलायनोबा लाइजामजोंसो हरलायमोन नङा होमबा नोंथां। जेरै औ जेन'बा सासे दिल्लीयाव दंलायनो ओरै जोंनि आसामनि मानसि खामानि मावनो थांदों, दा‌ बियो जोङो दिल्लीनिफ्राय आसामसिम फैनानैथ' गासिबो खोथाखौ खोन्थाफैबाय थानो हायाना। थाखा फैसा बिराद नांगौ जायो नों ट्रेनजों फैनांगोन थांगोन औ दा बिदि बिराद थाखा नांगौ नालाय दा मा खालामोमोन बै जोंना लाइजाम हरलायनाय मोनसे ओ दंमोन आरो पस्ट अफिसजों जे दिल्लीयाव थाबाय थानानै जोङो आराम लिरनानै हरबाय आरो गावनि गोसोनि खोथाखौ बिदि बिदि आं मोजाङैनो दं बिदि बिदि खामानि मावगासिनो दं। बिदि गासैबो गावनि सुखु दुखु मोजां गाज्रिखौ खबर हरोमोन आरो मालाय लाइजामनि गेजेरजों गोजानाव दा बे खबर हरनाया मा जोङो दा दिनै लिरोब्ला बियो खमसे खम से दान नै दाननि उनावसो मोनसे जायगायाव स फैयोमोन आरो जेन'बा दिल्लीनिफ्राय आसाम बेबायदि गोजानाव दा बेफोर जेंनाया दंमोन गोदो दिनाव नाथाय दा जानबुं बा मबाइल होननाय लोगो लोगो बिदि जेंना गैला। जोंना नेट नांबानो जाजोबो नालाय टावार नांबानो जायो। नेटवार्क होनो जों बेखौ नङा होमबा जोङो जानबुंजों बा मबाइल फनजों लगे लगे जोंनि सिफिनिफ्राय बख'नानै नाम्बार थुबानो जोंना जाजोबसै आजिखालि जोङो सोरबा दिल्लीयावनो था सोरबा बुहुमनि बबेबा खनायावनो था टावारल' नांनांगौ जोङो लगे लगे नाम्बारखौ थुनानै होबानो सोरनाव हरनो थाङो आरो नङा होमबा मोनसेनिफ्राय मोनसे औ ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायलायनो हायो। माबोरै माबोरै दं मा दं मा जादों मा लोंदों खबर सबर बेफोर गासैखौबो जोङो सेकेणड टु सेकेण्डआवनो खेबारे माने बे मबाइल फन जों जानबुंजों खबर लालायना हायो नङा होमबा नोंथां औ दा औ दा मबाइल फना फनजों जेन'बा रायज्लायलायनायल' नङा दानि जुगाव जोङो नैबे एनड्रइड फन फैनाय लोगो लोगो स्मार्ट फन फैनाय लोगो लोगो जोङो फेस टु फेस मोखांजों मोखां नायज्लायनानैबो एखेबारे दाना समाव रायज्लायनो हायो आरोना बे एखे समावनो जोङो मोखांजों मोखांबो नायलायनानै गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम नायज्लायलायनानैबो रायज्लायनो हायो दा बेबायदि अबस्थासो फैबाय आरो मबाइलनि ओ माने माबाया जौगा खांनाया
नंगौ
दा बिनिफ्राय जों नुयो माने मबाइल फना जोंनि जिउखौहाय ओरैबायदि गोरलै खालामनानै होबाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम बिदिनो रायज्लायनायल' नङा। जोङो नुबाय थानाय माने गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि सासे मानसिया दंहैयोब्ला जों बिराद गोजानाव थाबाबो बेखौ गावनि खाथियावनो मोखां सेरावनो दंबायदि लानानै रायज्लायनो हायो आरो, नङा होमबा? औ आरो बेबायदिनो गोबां गोजान गोजान जोङो बेरायनो थाङोब्ला एरिनो थाङोब्ला जोङो म मा खालामनो हाबावो लामा सामा नायजोबनो हायो। गुगोल मेपाव बा जायखिजाया मेप दङ आजिखालि मबाइलफ्राव गोबां रोखोमनि मेप दंस जोङो बि बेजोंहाय मा नेभिगेट खालामनानै अबाव थांनो गोसो बेखौ थुनानै होबानो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
जेन'बा नोङो मोनसे गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाथ' जों लामा सामा जेबो मिथिया नाथाय मबाइलाव थुना होयोब्ला नों मबाइला नोंखौ लाना थांगोन आरो गाइद बायदि टुरिस्ट गाइदबो जालाय लायो मबाइलानो औ आरो बेल' नङा जोङो गोबां थाखा फैसा साननो गोनां दं बा सानखान्थि साननो गोनां जायो एखनबा जोङो खर'आ हा स' जोबा जायो जों गोबां रांफोरखौ साननोबा रांनि अनगायैबो सानखान्थि साननो थाखाय जोङो मबाइलखौ थ्रुबानो बे लगे लगे केलकुलेटारनिबो महर लायो आरो दा बेबायदिनो मबाइला गोबां बि आथिंजों आजि खालि। बाहाय जाबाय आरो बियो सुबुंनि जिउखौ बिराद गोरलै खालामनानै होबाय। जोंनि बेसेबां गिदिर मोनसे बुहुमखौनो जोंनि आखाइ आखायावनो लाबोनानै होफैनाय बायदि जाबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदियैनो जोंखौ मबाइला जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव गोरलै खालामनानै होबाय आरो जोंखौ थांना थानायाव गोबां राहाफोरबो होबाय। जेरै सोरबा सोरबा इउ इउटुब बायदिसिना बिदिनो फेसबुक बेफोराव पेज खुलिनानै सेनेल खुलिनानै गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो। थांनानै थानो हायो आरो साख्रि बाख्रि मोननाय बायदि। दा बेफोर जोंनि जिउआव गोरलैनिफ्राय गोरलै खालामनानै होगासिनो आरो मबाइल नङा होनबा नोंथां औ दा फंनैसोखौनो बुंबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो जानबुंनि सायावहाय एसे मिथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ जागोन नोंथां दा आंबो फंनैसो बुंसै बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां बुंनाय दे।
दा मबाइल फनखौथ' जोङो बय उन्दै उन्दै गथ'निफ्रायनो लानानै दानिया रावबो सेरनो रोङै बा मबाइलखौ मिथियैआनो गैला आरो। जोङो बेखौहाय सानफ्रामबो बा दसे दसे समावनो जोङो बेखौ नांबाय थागौ बा जोंनि जिउआवहाय मबाइल फन गैयाबानो जेबबो खामानियानो जाला आरो। दा बे मबाइल फना जोंना गोबांथार मोजां जोंनि जेरैबायदि नों नोंथांङा होनदों जोंनि थांनानै थानायाव गोरलै खालामनानै होबाय होननानैहाय। थिग बेबायदिनो आरोबाव बियो जोंङो नुनो मोनो जे गाज्रि गोहोमबो खोलैदों आरो। दा जोंङो मोजांखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाखाया जाहैबाय जेरै बायदि। बनोंथांङ नो होनलां जोबबाय जोंङो अफायबा बेरायनो थांबाबो मबाइल नायनांगौ। जायो बा सानखान्थि साननोबाबो मबाइल नायनांगौ जायो। थिग बेबायदिनो मा जोंङो। गाज्रि गोहोम खोलैनायबो नुनो मोनदों आरो। दा आंङो बे जि मा मा रोखोमनि गाज्रि गोहोम खोलैलाङो बिनि सायाव मोननै मोनथामसो बिदिबा सावरायनो गोसो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां फोरमायलांदो दे।
औ नोंथां दा जोङो नुनो मोनो जे बे उन्दै उन्दै जोंनि गथ'साफोराबो दा जोंनि बिमा बिफा बिफाखौहाय दसेब्लानो मबाइल नायबाय थानाय नुनानैहाय मा जाखो बिसोरबो उन्दै समनिफ्रायनो मबाइल नायनो बा गेम गेलेनो। मोनाब्लानो गाबग्रा बा बोराबग्रा बेफोर बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां औ दा मा जाखो बिसोरो? मबाइलखौ ओरैबायदि बिसोरो गावसिनि। माबायाव जिउआव बजबनानै लाबाय खि मबाइल नायाबानो बिसोरो ओंखाम सिन्थाय जानो रोंलायलायला आरो ओंखाम जाबासो बिसोरो ओ मबाइल नायबासो ओंखाम जानो रोंङो। बा मबाइल नायबासो बिसोरो ओ माबा मोनसे बोराबनायफोरखौ बावगारलायो बेफोरबायदि जाबाय आरो। बिसोरो गेले ओ जिहेथु बे जोंनाथ' गोबां उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेनांगौ औ बा ओ रंजा खुसि थानांगौना बेफोरबायदिखौबो बिसोरो मा खालामसै बावजोबनानै खालि मबाइलावल' गफबनानै थासै आरो। आरोबाव जोंनि बे सेंग्राफोर सिख्लाफोर देरफुनाय ओ बिसोरबोथ' ओ फरायनाय टाइमाव फरायला खालि म मबाइल नायनाय बा ओ फन रायलायनाय बेफोरजोंल' मा खालामसै बिसोरो गावसोरनि जिउखौहाय बेखारावनो दैयावनो हगार हरसै आरो नाथाय जोंङो। बाहायनो रोंङोब्ला बे जोंनि फरायसा फरायसाफ्राबो बिराद मोजां आरोखि फरायनायावहाय हेफाजाब होग्रा मोनसे आगजु बा। आइजें होनांगो बेखौहाय ओ बुस्थु नाथाय मा खालामो बिसोरो बे मबाइल फनजोंहाय गाज्रिसो लामा लाबाय आरो। बिसोरो मा खालामो? खालि ओ फट'फोर लानानैहाय ओ ससियेल मिडियाफोराव हगारनाय। बा सोरजोंबा माबा मोनसे गाज्रि कनभारसेसन खालामलायनाय बे बेफोरावसो मा खालामसै बिसोरो गावसोरनि बेखार नो टाइमखौ हगारजोबसै आरो। जायनि जाउनावहाय बिसोरो फरायनायावबो मोजां नंला बिमा बिफानि खोथाखौबो खोनासंनो गोसो जाला खालि मबाइलावल' मबाइलावल' बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंङों ओ जेंनायावबो गोलैनायखौ नुबाय आरो बे मबाइल फनजोंनो।
नंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ मबाइलखौहाय बा फनफोरखौ गाज्रियावबो बाहायो। बा मोजाङावबो बाहायो आरो सोरबा सोरबाथ' जोंना मोजांङाव बाहायबाय। बा सोरबा सोरबा गाज्रियावबो बाहायनायखौ जोंङो नुसै आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ।
औ।
थारैनो।
बिदिब्ला नोंथां
औ
नों जोंना समाबोथ' जाबायानो दा आङो नों नोंथांजोंहाय बे मबाइल फननि सायावहाय सावरायनानै ओ गोबांथार आं मिथिनो हायै बाथ्राफोरखौबो मिन्थिनानै होनायनि थाखाय बा खिन्थानानै होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांङाबो गोबां बाथ्राखौ बुंबाय नंङा होमबा मबाइल फन एबा जानबुंनि सायावहाय जिहेतु जोंनि जिउआ जानबुंजों गोबां गोहोम खोख्लैजानाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोर नोंथाङा बुंलांबाय आथिखालावहाय मबाइल फना जोंनि जिबनाव मा खालामगासिनो दं। बेखौहाय नों नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होदों। आङो बेनि सायावहाय मोनथिनानै नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर होदों नोंथां आरो जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनै दोनथ'लायनो हासिगोनबो नामा?
औ औ नोंथां जागोन बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ